गोजोन बेलासिनि गाहाम होननानै जासिहरबाय नोंथां।
हामलायनाय जासिनाय
औ नोंथां नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन
ओइ नोंथां आं खबर सबरसो ओरैनो सोंहरदों होननानै फन हरदोंमोन नोंथां
अ अ थिगानो जादों नोंथां नोंथाङा दा मानिे मा खालामगासिनो नोंथां
ओ नोंथां आंबो दासो ओ मा होनो बे बानलु आबाद मावदोंना बेनिफ्राय आंबो दासो फोथारनिफ्राय फैदों
बा मोजां जादों नोंथां नोंथाङा जे बानलु आबाद मावदों ना नोंथाङा बे नोंथाङा बानलु आबाद मावनाय बे बानलु मारै मारै मुलाम्फा मोनो मारै मारै मा लस जायो बानलुखौ मारै मारै गायांगौ माबायदि हायाव गायनांगौ मारै मारै म हासार बाहायोबा बानलुआ मोज जायो बैफोरनि सोमोन्दै बिसिबुरजा गायदों मादों बेफोरनि गासैनिबो सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा दे नोंथाङा फोरमायना होलाय
औ अब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो आं फारि फारि फोरमायलांसै जों गिबियाव फानलु आबाद मावनो होनोब्ला जोङो गिबियाव बानलुनि जि बेगर बेखौ जोङो नांग्रोगोन बानलु बेगरखौ जावैनो थाखाय जों गिबियाव मा होनो बानलु सिब्र'सो गायदों नालाय आं बानलु सिब्र'नि बेगरखौ नोंथाङा जे बानलु फिथाइ मोजां मोजां फिथाइखौ सायख'नानै लानांगोन गोमोन गोमोन फिथाइखौ बे गोमोन गोमोन फिथाइखौ सायख'नानै लानानै नोङो बे फिथाइनिफ्राय नोंथाङा बे बेगरखौ एरख'जोबनांगोन आरो एरख'जोबनायनि उनाव नोंथाङा बै जि बेगर बेखौ नोंथाङा सान्दुङाव फोराननांगोन आरो एसे रानख्रेबहोनांगोन जेब्ला बे बेगरा रानखेबो अब्ला दै मोनोब्ला लोगो लोगो माने बे गाजा बेरनो हमो आरो जोङो जुदि ओ बानलु बेगरखौ लोगो लोगो ओ फिथाइनिफ्राय ओ एरख'नानै लोगो लोगो गायोब्ला जों बेखौ थाब खिलिनायखौ मोननो हानाय नङा आरो ओ बे मानाय खारनाव जायोब्ला जोंहा दिदि बानलु बेगर बियो ओरैनो बिफां मा होनो बेखौ फिथायाइाव ओरैनो गिसियैनो थाखायायो गिसिैनो थाखाय नालाय बियो हायाव गायबाबो बेयो गिसियानो जाखागोन नालाय बेयो थाब गाजा हरा आरो बै जि बानलुनि बेगरयाव माखासे ओ बिजाल थायो मोनसे जि बानलुनि बेगराव बिजाल जि मा होनो बेखौ मोन ओरैनो मोनसे खोलोब थायो आरो बे खोलोबा जोंना थायोबाथाय बियो जोङो बानलु खिलिनायाव माने बे बानलु फुलिखौ जों थाब मोननो हाया आरो बेनिखायनो जोङो जि बानलु बेगर बेखौ बानलु बेगरखौ जों गिबियाव सान्दुंङाव फोराननानै लाग्रोनांगौ फोराननानै ला हानायनि उनाव ओ बे फानलु बेगरखौ जावैनो थाखाय नोंथांनो हानांगोन। हाखौ बुंनो थाङोब्ला हाया ओरैनो बेगर जाबैनायाव सरासनस्रा हायानो जायो बे सरासनस- बिफां राहायाव जोङो गोबोरखि हासार लागायनांगोन जाहाथे बिफाङा खिलिनायनि उनाव मोजाङै- देरनो हायो बा गब्ल'नो हायो बिनि उनाव नोंथाङा जि बेगर बे फोराननाय बेगरखौ हायाव जावैनो थाखाय हाखौ मिस मिस बा गेब्ले जेनेबा नोंङो हाखौ मोजाङै जावग्लिनांगोन आरो मोजाङै जावग्लिखांनायनि नि उनाव नोंथाङा बे हायाव गोबोरखि हासार लगायनानै बे- हायाव नोंथाङा बेगरखौ फोनानै होदो बा नोंथाङा बिदि हायाव फोआबाबो गुबुन- गुबुन रोखोमैबो गायनो हायो जेरै जोङोओ पलिटिन प्लास्टिक बा अ वान टाइम बिदियाव जोङो- गायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदियावबो जोङो जावैनो हायो नाथाय बिदियाव गायोब्ला माने बियो- ओ फांसे फांसेल' गायजायो आरो बिदियाव गायोब्लाथाय जावैब्लाथाय ओ गोबां बिबांनि जावैब्ला जों बेयाव बिफाङा गब्ल' देरनो हाया। बेनिखायनो जोङो हायाव जावैबा मोजांसिन जायो बिदिनो जोङो जावैनानै जेब्ला ओ उम जावैखां खांनायनि उनाव जेब्ला जिबा बा नैजि सान जायो अब्ला जोङो ओ बेै बेगरनिफ्राय ओ बिफां खिलिबोनायखौ नुनो मोनो आरो जेब्ला बिफाङा खिलिबोयो अब्ला नोंथाङा ओम सानफ्रोमबो बेलासि बेलासियाव जे बिबाराव दै होग्रा स्प्रे थायोना बे स्प्रेजों नोंथाङा बिलाइ गोरलै गोरलैयाव सानफ्रामबो एसे एसे दै सारबाय थानांगोन आरो बिदिनो दै सारै सारै नोंथाङा ओम बे गोर गोरलै बिफाङा थामजि सानसो जायोब्ला ओ बा थामजिबा सानसे जायोबा ओरैनो गायस्लायजानाय महराव फैयो आरो जेब्ला गायस्लाय जानाय महराव फैयो अब्ला नोंथाङा बेखौ गायनो थाखाय थियारि जानांसिगोन आरो थियारिखौ माबोरै जायो जानांगोन होन नोंथाङा गिबियाव ओम‌ ओरैनोथ' बानलुआ जोंहा‌ ओ सरासनस्रा हायावनो जायो नालाय जेनेबा जों आबाद फोथार जेनेबा जों माइ गायग्रा फोथारखौनो हमना ला जि माइ गायग्रा फोथार बेयाव नोंथाङा गायनो थाखाय गिबियाव नोंथाङा बे हाखौ ट्रेक्टरजों हालेवनानै लाग्रोनांगोन ओ‌ मोजाङै हालेवनांगोन नांगोन खननै खनथामसो हालेवना लानायनि उनाव नोंथाङा बेयाव हासार सारनांगोन ओ हासारखौ माखौ होना नोंथाङा जेरै‌ रासायनारि हासार जेरै इउरिया दंङ, पतास दंङ, एमपि दंङ‌ बि हासारखौ नोंथाङा हाजों ओम मोजाङै ओ मा होनो गोरोबहोनांगोन बा नोंथाङा हायाव सारनानै बेखौ ट्रेक्टर ट्रेक्टरजों खनसे एवफिननांगोन आरो जाहााथे हासारफोरा ओ हाजों मोजाङै गोरोबो ओ बिनि उनाव नोंथांङा ओरैनो ओ‌म गोबोरखि हासारफोरबो सारनो हागोन‌ ओ गोबोरखि हासार जायखिजाया बिदि हासार सारख थांनायनि‌ उनाव नोंथाङा ओ मोथावरि‌ बानाय नांगोन बलुखौ गायनो थाखाय जाहाथे बे बै मोथावरिया खोनानानै गायोब्ला बै ओ जि अखा जे हायो जोंहा बे अखा हानायाव जाहाथे दै लोमनानै बिफांफोरा खहा जाया बेनि थाखाय जों मोथौ थावरि खोनांगोन मोथावरि खोखांनायनि उनाव बे मोथावरियाव नोंथाङाओम मालसिं जि पेपार थायो बिफांफोर गायनायाव जोंहा प्लास्टिक जि बाहायोना बे माथावरिखौ खोबनाय ओ बेखौ जों बाहायनांगोन बेखौ मानो बाहायो होनबा जोंहा जायखिजाया बिफांखौनो गायो अब्ला जि ओम नाङै हाग्राफोर बेफोरो नाङा फाङा ओरैनो रज'यो आरो। बै नाङा फाङा हाग्राया जाहाथे रज'वाला बा जि बानलुआव जि जोङो हासार सारदोंमोन बै हासारफोर खौ ओ जाया बिनि थाखाय जों बे प्लास्टिकफोरखौ बाहायनाय जायो आरो आरो बै प्लास्टिकखौ बाहायनाया ओ गुबुन रोखोमैबो हेफाजाब होयो जा जेरै जोङो प्लास्टिकखौ बाहायोब्ला बे सान्दुंङा डाइरेक्ट बे हायाव नाङा ओ हायाव नाङैनि जाहोनाव दैया जोंहा थाब राना आरो बेनिखायनो जों प्लास्टिकखौ बाहायनाय जायो बे प्लास्टिकखौ ओ सिरिबाङै बे मोथावरियाव खोबखांनायनि उनाव जों प्लास्टिकखौ आखाइ मथ मुथाजों ओ मुथासे बा इदिनो एसे उम गुवारै आरो एसे बिफां गायथावथाव जोङो ओ सौफ्लंनानै लानांगोन बा जोङो ओ सफ्लंनाया माबोरै सौफ्लङगोन जों हासिबाबो जागोन आरो माबा मोनसे गुदुं बेसाद बेफोरजों जोङो सुफुंनो हायो आरो ओ सिुफ्लंखांनायनि उनाव जेब्ला नोंथाङा बिफां गायनोसै अब्ला बिफांखौ ओ दै सिुफ्लंनायाव नोंथाङा एसे थैले ओ थौलेयैनो उम हाखर खुरदो आरो जा बांद्राय गोथौ ओ दा खुर फोर जाहाथे बिफाङा ओम बांद्राय गोथौ फबनायनि जाहोनाव थैलाङो। ओम बिनि थाखाय नोंथाङा थौले थौले जि बिफांनि
ओ
ओ बिदि उम खुरनानै गायनांगोन आरो गायखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव ओ दै होनांगोन। ओ दै होनानै बिदिनो दै सप्तासे एबा ओम जिब्रैसो सानसो जायो अब्ला बिफाङा एसे सेहेराया सोलायबोन हमो अबेबा जाखां खांबोनो हमो आरो ओ जेब्ला जाखांबो अब्ला बिफाङा एसे ओं गब्ल'नो हमो अब्ला नोंथाङा बेयाव मा होनो दै होनांगोन दैखौ माबोरै होगोन होनब्ला नोंथाङा दैखौ देबार ओ बे समाव नोंथाङा दैखौ बिफां गुदियाव होनो नांला ओ दैखौ नोंथाङा बे समाव। जि जों माथावरि खोदोंमोन बे मोथावरिनि गेजेर। गेजेराव जि दंग' बायदि जाना थाबाय अब्ला बे दंग' बायदि जानाय आ हाखराव नोंथाङा दैखौ सो। सोनांसिगोन ओ मेसिनफोरजों आरो ओ जाहाथे जि रोदा सुनाय बिफाङा ओ गोजा ओ मा होनो हा सिंनिफ्राय दैखौ ओ बोनानै लनो हायोबा जोंङो जेनेबा बिफां गुदियाव होयोब्ला ओ जोंहा। श मा होनो बै रोदायाथ' जोंना सिङावसो थायो नालाय।
बे बा थां।
गोजाननिफ्राय दै बो बोनाय बेखौ। बारा बिदि मा होनो ओ हास्लाबा आरो बिदिनो बेखायनो जोंङो एसे ओ बे। मोथाव मोथावरैनि गेजेर गेजेर दैखौ सोना होनांगौ जाहाथे रोदाया मोजाङै दैखौ बोनो हायो। ओ बेनि उनाव जेब्ला बिफाङा देरनो एसे देरो अब्ला। ओ जोंनियाव हासार सारनांगौ आरो ओ उ हासार। ओ गब्ल'नायनि आरो बिनि उनाव ओ हासार सारखांनायनि उनाव जोंहा बिलाइआ बानलु सिब्र'नि बि। बिलाया मा होनोमोन बोथोरजों लोगोसे। एसे बेमार जानो हमो ओ बै समाव बिलाइआ मा महर लायो होमबा। बिलाइआ जोंहा खंख्रा खंख्रि बिदि ओ जानो हमो बिदि टाइमाव जोङो मोनसे ओ मा बुङो मुलि दङ जायखौ जोंङो साब होननानै बुङो साखौ सारोब्ला जोंहा बे बिलाइ खंख्रा खंख्रि जानाया ओ उ बियो खारो आरो ओ बिदि सारखांनायनि उनाव।
उ जेब्ला बिफाङा।
ओ बिबार लानो हमो अब्ला जो़ङो। बिबार ओ नि मुलि सारनांगोन आरो जाहाथे एम्फौ सुनो हाया बानलुनि। बिबा बिबाराव बै एम्फौ सुयो बेनि थाखाय जोङो उ मानो। होनो एम्फौनि मुलि सारनांगोन बिदिनो जोंङो जोबोद जोथोन लानांगौ जायो जायो आरो। बिदिनो बिबार लाखांनायनि उनाव जेब्ला फिथाइआ ओ उ थायो अब। अब्ला बे फिथाइखौबो जोंङो ओ मोजाङै जोथोन लानांगोन बिदिनो जोङो ओ। बानलुसिब्रखौ मा बोथोराव माुवोबा बांसिन। नि मावब्ला मुलाम्फा जायो हब्ला जोङो अक्ट'बरनिफ्राय लानानै ओ मा बुङो ओ अक्ट'बराव गायबाय अक्ट'बर नभेम्बराव गायबाय अब्ला जोङो बेखौ ओ जानुवारि। श जानुवारि फेबरुवारि बिदियाव मोनहैगोन आरो। ओ जेब्ला जोंङो ओ अक्ट'बर नभेम्बर बारनानै ओ डिसेम्बरफोराव गायो। अब्ला जोंङो ओ बै आबादनिफ्राय जों मुलाम्फा मोननो हाया मानोना। ओ जेब्ला जोंङो डिसेम्बरफोराव गायो अब्ला जोंहा ओ उ ओरैनो थाम दान बा ब्रै दानानो लखायो फिथाइ थाइनायालागै अब्ला जोंहा बेयाव ओ अखा मोनफैयो माने अखा बोथोर जाफैयो अब्ला अखा बोथोर जाब्ला जोंहा ओम। दुब्लि बारिफोराव दै थाजोबो अब्ला बिफाङा दै लोमनानै थैयो आरो बेनिखायनो जोंङो अक्ट'बरसोआव गायनानै जोंङो जानुवारि फेब्रुवारिसोआव फिथाइखौ खाफैनो मोनो आरो अब्ला जोंहा मुलाम्फाया बांसिन जायो ओ बिदिनो जोंङो बालुसिफोरखौ गोबां जायगायाव साफ्लाइ खालाम हरनो हायो जेरै जोंङो नागालेण्डआव साप्लाइ खालाम खालामबाय दङ दासान्दि अरुणचलावबो हरबाय दङ ओम बिदिनो
जोंनिया गोबां हरो
आरजिनो हायो आरो बोथोर लायै बोथोर ओ बेखिनियानो नोंथां ओ नोंथाङाबा आंनो माबा मोनसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां आंबो दाख्लैबावैसो फाथो आबाद मावनाय जादों नोंथां। दा आं फाथो आबाद मावनायनि सोमोन्दै ससे सुंद'यै फोरमायनानै होसै औ जों फाथो आबादखौ मावनो थाखाय जों मा खालामनांगोन जों गिबियाव जों बेसे बुरजा फाथो फोगोन बेखौ जों सायख'नानै लागारानांगोन। बेनि उनावहाय जोङो नांगौबायदि जेनेबा आङो दाइन बिघा फाथो खुबैदोंमोन। दा बै दाइन बिघा फाथो खैनानै आङो खमैबो ओ फारलाथामसो जेनेबा फन्द्र' केजिसो आङो जोलै दस फन दस फन्द्र' केिज सो जोलै आङो बायनानै दोनदों ओमफ्राय बेनि उनाव आङो मा खालामदों हाखौ आङो एवनानै लाग्रोदों बिदिनो खनै खनथामसो एवबाय खनथाम खनथाम सोनि उनाव हाग्रा खननै हगारबाय खननै हगारनानै हाथा हाग्राखौ एसे रानहोग्रोबाय रानहोग्रोनानै आं खनसे अबावबाय जाहाथे हाया एसे मिक्स जायो। बेनि उनाव आङो खन्थाइ जवखांनायनि उनाव आङो मा खालामखो फाथोखौ आङो गिदिरफोरनिफ्राय सुबुग्रन लाबाइ नानै जेरैबायदि खुबैबा मोजां जायो बेबायदिखौ नायनानै आङो मा खालामबाय फाथौखौ खुबैनायाबाय नोंथां बाथौखौ खुफैनानै आङो बेनि उनाव मा खालामखो जेब्ला फाथोआ खुहैखाङो अब्ला आङो मा लाटआव बेखौ मै होबावबाय मैखौ आङो मोसौजोंनो होनाय जादों नोंथां मैखौ मैखौ मोसौजों होयोबा साबसिन जायो दै होननायखाय मोसौजों मै होबाय बिनि उनावहाय आङो बेखौ साइड साइडजों मा जों आं जे जायगायाव फाथो खुबैदों बे जायगायाव आङो साइड साइडजों जेनि बेरा होनाय जाबाय नोंथां नेट होनाय जाबाय जाहाथे बोरमाफोराथ' फाथो जायो नालाय जाहाथे बे बोरमाफोरा हाबनो हाया बेखौ नायनानै बेनिफ्राय आङो दाख्लै जेनेबा फाथोआ रज'बाय रज'नानै बेनि उनाव एसे गोजौ गोजौ जेनेबा बास सेन्टिमिटारनिफ्राय दाइ सेन्टिमिटारसिम जायोबा आं मा खालाम बेखौ ओ जों गोसो जायोबा मुलिबो सारनो हायो मुलि सारनानैबो हाग्र्राखौ फोथैनो हायो नाथाय जोङो मा जोङो बे हाग्राखौ फुयोबा साबसिन जायो बेनिखायनो आङो हाजिरा सोनानै मावग्राफोर सोनानै आङो मा खालामदों बै फाथोनि हाग्राखौ फुनाय जादों नोंथां दा फाथोखौ फुबाय फुनानै आं बिनि उनाव एसे फाथोआ देरबाय गिदिर गिदिर जाबाय दाथ' गिदिरानो जाबाय नोंथां जेनेबा दा गिदिर गिदिर जाबाय जेनेबा ओ बिखाासिमसो जाबाय जेनेबा गोदोनासिम जाबाय गोजौ गोजौ जाबाय बारा गोबावआनो टाइम गैला मोननो थांसिगोन जों फाथोखौ फाथोखौ जेब्ला रायो अब्ला रायो राखाङो रायोब्ला जोंनिया मा जागोन बिलाइाया गोरा जायोब्ला बिफाङा गोरा जायोब्ला जों बेखौ मा खालामगोन दानगोन हाजिरा सोनानै दानगोन दाननानै जोङो मा खालामनांगोन मुथा मुथा खानानै बे खौ जोङो मा दै थानाय जायगा बिलो एबा दंग'फोराव जेनेबा हमनानै लाबाय जों फुख्रिफोराव जों बेखौ सोमनां गो सोमनानै जेब्ला बियो रुयो रुइनानै बिलाइया सिरिजोबगोन होनबा जोङो बेखौ रुयोबा मा खालामनांगोन फाथो सेरना आरो फाथो बिजेखौ आदा होना बोखावनांगोनानो होनोबा जों बोखावनानै जेब्ला जों फाथो बिजि मोनो बेखौ जोङो फोराननांगोन फोराननानै मोनबासो जों बेखौ मा खालामनांगोन सुनानै जोङो बेखौ फाननांगोन। ओमफ्राय फाथैसनाखौबो जों फाननो हायो। फाथो सेरनाखौबो जोङो मा मथा मुा खाथुमनानै बा दस्रा दस्रा खामानियाव जों बाहायनो हायो